हेलौ
अ नोंथां खोनादों ना?
खोनादो
अ होमबा जोङो दा नोंथां सोलोंथाइनि सायाव एसे रायलायनोसै ना
अ
औ अ नों थाङानो हबा एसे जागायग्रोदो फोरोंथाइनि सायाव सोलोंथाइनि सायाव नोंथांमोननिथिं माबायदि गामि ओनसोलाव नोंसोरनि सहेराव नोंसोरनि रायजोआव माबायदि फोरोंथाया आरो सोलोंथाइफोरा माबायदि बेनि सायावससे फोरमायदो नोंथां
अ बे सोलोंथाइनि बेलायाव आं बुंनो थाङो ब्लाव एसे दुखुनांथाव मानो होनोब्ला गोदो गोदोनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदाय जोङो। ओ बांसिनानो बर' माइधमाव बरफ बर'बिजोंङावनो जों फरायनाय नुनो मोनदोंमोन आरो बर' बिजोंखौ बर' रावखौ ओ जों जुजिनानै बर' रावखौ लाबोनानै जोङो बर' बिजों खालामनानै बर' बिजोंङाव गथ' गथायखौ फरा फरायनाय जों नुनो मोनदोंमोन आरो फरायोबोमोनबो बांसिनानो
औ
नाथाय आथिखालाव नाथाय आथिखालाव बर'फोरा एसे गावखौनो जौदों गोजौ जादों बा देरदों होननानै ओ बर'निबो बाहेरै बर'नि अनगायैबो हारसा बा इंराजि मिडियामाव जों गथ' गथायखौ फरायहोनाय नुनो मोनदों। जियानो जादोला जियानो जादोंला दिनैबो बर' समाजाव बा जोंनि समाजाव जों बेखौनो नुनो मोनदों जे फरायनायखौ बर'नि समाजनि सुबुंफोरा बिराद गोसो होनो हमदों आरो गथ' गथायखौ मोजां फरायनाय ओ बिथिङाव सांग्रांथि जादों होननानै आं बुंनो सानो। बिनि अदेबानि जों नुनायाव दिनै सासे गथ'आ बर' मिजोंङाव फराय बा हारसा बिजोङाव फराय बा इंराजि बिजोङावनो फरायथो बि गथ'खौ मोजाङै जुदि फरायहोआबा बिनि ओ इयुननि जिउआव माबा मोनसे गावखौ फोथांनो हानाय हयथ' ओ जेबो मोनाबो जानो हागौ। बिनिखाय जोंनि जोंनि गामि एरियानि बाथ्राफोरखौ बुंनि गथ'फोरा फुङावनो ओंखारना थाङो स्कुल द्रेस गाननानै फरायसालियाव थाङो फरायसालियाव थांनानै स्कुलाव थांनानै ओ ज' जानानै सम जायोब्ला गोदोथ' गु बाजियावनो जोङो आर'ज गाबोमोन। दायो दाबो गु बाजि थामजि मिनिट गु बाजि जिबा मिनिटआव स्कुल मोनहैनानै फरायसालि मोनहैनानै ज' गसंनानै आर'ज गाब बे आर'ज गाबखांनाय लोगो लोगो गावबा गाव जायगायाव जिरायनानै फोरोंगुरुनाव सोंनानै मा फरायनांगौ बे आयदाखौ लानानै एल पि स्कुलनि बाथ्राखौ बुंदों एल पि स्कुलाव बेबायदि नियमाव दाबो फरायगासिनो जोंनि गथ' गथाय
बे ने नेमखान्थियानो सोलिदों होनबा नोंथां। बे बेफोरबायदि नेमखान्थि गासैबो एल पि स्कुलफोराव
उम बेफोरबायदिनो सोलिदो आरो बिदिनो फरायनानै जोंनि गथ' गथाय बा फरायसुला फरायसुलिफोरा दिनैसिम हालागि बो मोजाङैनो फरायगासिनो दङ आरो ओ मेट्रिक पास जाखांनानै हायार सेकेण्डारि लेभेलफोराव आर्ट्स साइन्स कमार्स फरायनो दाबो बिथांमोना आगबारिगासिनो दं। आरो बेबायदिनो आवगाय लांबाय दं आरो बेबायदिनो डक्टर इन्जिनियार जोंनि समाजाव ओंखारनाय जों नुनो मोनगासिनो दं आरो। होमबा नोंथांमोननिखै आरो माबा जौगाखां नोंथाङा नुदों नामाबा जादों नामाबा मा नियमजों मा नियमफोरजों फरायनानै गथ'फोरा मोजां जादों बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायबा मोजां मोनगौमोन।
अ जोंनिथिंथ' सोलोंथाइनि बाथ्रा बुंब्लाथ' जोंनि गोदो- गोदाय आबौमोननि समावथ' आबै आबौमोननि समाव जोंनिया बे समाव बर' मिडियामा अखा फेराखैमोन बे समाव जोंनि आबै आबौमोनाथ' बांसिनानो बांसिन हारसा मिडियामाव फरायदोंमोन गुबुन हारिनि मिडियामाव फरायनानै बिसोर रोंग रोंखा राखा जादोंमोन। बिदिनो लासै लासै फै जोंनि बर' मिडयामाव ओखारबाय फरायनो हानाय जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो बिथांमोना हारसा फरायनानैबाबो जोंनि बर'खौ बर'खौ फोरोंनो हादोंमोन बेसेबां गुरु गुरुफोरा जोंखौ फोरोंदोंमोन जों बर' मिडियाम मोननाय उनाव जोंनि बर' मेडियाम गिबि गिबियाव एसे माबा जाना दंमोन। अ' बे लासै लासै फैयनानै दा एसे आवगायनो हाबाय जोंनि बर' मिडियामनि गथ'फोरा ओ दिनै जों नायनो थाङोब्ला जोंनि बर' मिडियामनि ओ गथ'फोरा बर' बिजोङाव फरायनानै जोंनि गथ'फोरखौ जोङो गिदिर गिदिर इन्जिनियार गेदेर गेदिर अफिसार बिदिनो डाक्टर बेफोरबायदिनो ओ गोबां जोंनि सरखारि साख्रिफ्राव गोजौ थाखोआव जोङो साख्रि मावनायखौ नुदों आरो जों। गोबां दागावबाय जोंनि दा बर' बिजोङाव फरायनानै जोङो जोंनि गामिफोरखौ नायबोब्ला जोबोर जौगाबाय। बेफोरबायदिनो आरो जों मा होनबोला जोंनि जोंनि आरो जोंनिसे हामा जाना दङ जोंनि गामिथिं सोलोंथाइनि बुंला जोंनि बर' बिजोंआ एसे खम जाबोनो हमदों जोंनि जोंनि बर' ओ मा बुङो फोरोंगुरुफ्रा गैयिनि थाखाय जोंनि सरकारि फरायसालि फोराव जोंनि गथ' गथायफोरखौ बिमा बिफाफ्रा थिनहरालासिनो बेफोरबायदिनो जोंनि गोबां बे प्राइभेट बर' प्राइभेट बर' स्कुल ओंखारदों जेरैबायदि इउन एकाडेमि दं बेफोरबायदियाव फोरोंदों जोंनि बर' गथ'फोरखौ। बर'जों लोगोसे इंलिस मोजां फोरोंदों गुबुन ओ रावनि हिन्दी इंलिसखौ मोजां फरायनाय एसे दावगायनो हादों आरो। आं प्राइभेट स्कुलाव फरायनाय बेखौ नुदों। सोलोंथाइनि खेथ्रआव एसे दावगा दों मोजां ओ मेट्रिक आनजादाव मोजां नाम्बार उथ्रिसारदों। बेफोरनो गोबां ओ लेटार लाखिनो हादों बेफोरनि थाखाय। आरो जोंनो जोंनि फोथायनायबो दोङो आरो जोंनि सरकारि स्कुलफोराव ओ फोरोंगिरि गैयैनि जाहोनाव मोजाङै फोरोंनो मोनैनि जा होनाव आंखालाव जों गथ'फोरा एसे खम नाम्बार मोननाय बा फेल फे-फेल जानायफोरखौ जों नुयो आरो जोङो। मोजां गाइद होयिनि थाखाय ओ जोंनि बांसिन बिमा- बिफायानो सोस सोलोंथाइ गोनां नङा। जोंनि बिमा- बिफायानो बेफोरनि थाखाय जोंनि गथ'फोरखौ माबायदि सोलोंथाय थानांगो माबायदि मा खालामनांगौ बेफोरखौ रों रोङि जाहोनाव औ एसे जों दाबो उन जानाय दं फोरोंथाइनि ओ बुब्लियाव दाबो दा गोरों गोरा गोरों गोरा बिमाफोरा आथिखालाव बिदिनो फोरोंहोदों गुबुन मिडियाम इंलिस आव। फोरोंहोदों हिन्दी मिडयामाव हारसा मिडियामाव फोरोंहोदोंबाबो बिसोर रखा रोंखा राथा हानाय जोंनि ओ बर बर मुंखौ बर'नि मुंखौ दावगादों बेफोर फोरोंथनि सोलोंथाइनि ओ आयदायावबो बिदिनो गोबां मुं खालामदों। आरो रोंगो रोंखा रोखा जानाय हारिनि खामानि मावदों बिथांमोनाबो। बेफोरनो दावगाबाय थादों आरो जोंनिथिं बेनो जोंनिथिं गथ'फोरा। बांसिन ओ जोंनि एसे गोरों गोरा सरकारि साख्रि मावनायनि अ फिसाजो फिसाला फोर जोंना बे बेखौ प्राइभेटावनो जों इंलिस मिडियाम बांसिन फरायदों एसे गोरों जादों। बेफोरबायदि जाथिनि नामखौ खालामामनो हादों बिदिनो आरो जोङो सोलोंथाइ होनब्ला जोङो जिखुनु मिडियामाव फराय मानो अ मोजाङै फरायबोला जों दावग गानो हायो जोंनि आ जों जेसे हायो जोङो जोंनि साननाय दं ओ जाहाथे बर' मिडियामाव फरायब्ला अ गथ'फोरा मा होनो जाम्बा जायो, माबा जायो जों सानो जोंनि सुबुंफोरा नङा जोङो बर' बिजोंङाव फरायबोब्ला मोजाङै फरायायोब्ला जों गोबां दावगानो हायो जों। आरो आथिखालावथ गोबां एगजामपोल दङ दाथ' जों नुुनो मोनो बर' मिडियाम फरायनाय नोङो नोंथांखौ दहाय बुं नाय बायदि इन्जिनायार जादों डाक्टर जादों। गिदिर आइ एस अफिसार जादों आइ पि एस अफिसार जादों अ एस सि एस अफिसार जादों। एस डिअ जादों अ ए पि एस जादों बेफोरबायदि गोबां जानो हादों। जों दा नुनो मोनो आरो बर' बिजोंङाव फरायनानै आरो जों ओ बिनि थाखाय आं सानोदि जोंनि गथ'फोराबो दा जोंनि बिमा रावनो फरायनानै दावगाहोननांगौ बिमा रावखौ गोजौ थाखोआव मोनहैनांगो। आरो जोंहा सोलोंथाइनि बेलायाव जोंहा दा आ आथिखालाव एसे मोजां जादों। गोदो गोदाय जों मेट्रिक पास खानाय उनाव जोङो अ एक्स्रा साबजेक्टफोरखौ जों इंलिसाव फरायनो गोनां जायोमोन। नाथाय आथिखालाव ओ सेकेण्ड इयार फार्स्ट इयारनिफ्राय सेकेण्ड इयारसिम मा खालामबाय बर' बिजाब दिहुननो हाबाय। ओरै गथ'फोरा मोजाङै बुजि मोनो फरायनो हायो बेफोरनि थाखाय दा बेफोरावबो जों दावगालांबाय लासै लासै लासै जों बर' बर' रावावनो फरायनो मोनब्ला जों ओ टपिकफोरखौ मोजाङै मिथिनो हायो। बुजिनो हायो लिरनो हायो जों गावनि बिमा रावबा बेफोरो बेफोरबायनो दा एसे एसे एसे जोंनि बर' राव दावगाबोबाय थादों स्टेप बाय स्टेप दावगाबोबाय थादों आथिखालावबो। आरो बेखौनो दाव दावगालांबाय थागोन जेब्लासिम जों बर' माहारिया थांना थागोन बर' रावखौ बुंबाय थागोन। हारिमुखौ सिगोन बे जोंनि बिमा रावा थांबाय थागोन आरो जोंनि सोलोंथाइयाबो ब बर' रावनि सोलोंथाइयाबो दावगालांबाय थागोन होनना आं सानो आरो नोंथा।
नंगौ नोंथां, बर र' राव फरायनायजों लोगोसे बा गुबुन राव फरायनायनि लोगोसे जों जुदि ओ गावनि ओ हारिमु आरो जाथिनि जुदि गोसोआव अननाय दंब्ला। बा सिबिनाय दंब्ला जों जेब्लाबो बर' हारिनि जानानै बाथ्रा बुंनायखौ जों नाजायो। आरो जों बेखौनो नागिरो आरो। जि जियावनो फराया जाथों खिन्थु ओ सोलोंथाइखौ लानानै बर' जाथि नि थाखाय बुंनो हानाय बर' जा थिनि थाखाय फेहेरनो हानाय बेबायदि मेलेमजिबि मानसि बा सुबुं ओंखारनो हाथों होननानै जों
दासान्दि गोबां अखारबाय नोंथां बिदिनो आरो अखारलांबाय थागोन लासै लासैनो जों सोलोंथाइयाव जेसांनो दावगागोन बेफोरबायदिनो जोंनि गियााननि सुबुं अखारबाय थागोन जोंनि सोलोंथाइ गोनां बिदिनो अ होनबा जों जोंहा समा जाबाय नोंथां जोङो दिनै दोन्थ'नोसै न बेखि नियावनो दे गोजोन्थों नोंथां